हेल'
आङो आं माबायावनो रुमावहाय
ए
उम उम माबा माबायदि गरम ना
गरम अखा हाहांनो खोमसि जाबाय ओरैलाय जोंनि बङाइगावआव
नै नागा
दा थिखोथ'सै दा
औ
मेसेज हर बिजि मेसेजखौथ' हरजायाना
मा
मेसेजबोथ' हरजाया इम्परटेन्ट नंखाया दा नां नांथारगौ नंखाया दा जों दा मानि बागै रायलाय गोन
जोङो दानि फिउचारनि केरियारनि
फिउचार‌ प्लान्स फउचार बिउसार प्लेनिं ओ फिउसार प्लेनिङा बर'वाव मा जागोन इयुन साननाय। नामा फिउसार फिउसार प्लेनिंआ बर'वाव मा जागोन इयुन साननाय।
इयुन मा होनाव
इयुन सानग्रायानो जागोन।
मिनथिया मा होनोथाय।
फिउचार टेन्सखौथ' इयुन सानथाय होननानै
इयुन सानरायाथ' इयुन सानराय।
जों दा मा होनो फिउचारनि बागैथ' नोङो फिउचाराव मा मा खालामनो गोसो दे एसे खोनथादो माने नोंनि साननाय फिउचारनि थाखाय माने इयुननि थाखाय
आङो माने आंनि फिउचारार प्लाना जाहैबाय रावनिबो सिङावहाय माने माव रावनिबो सिङावहाय मावनायनि आरो। आ होनो आङोन हारसिं माबाने मालिक जानायनि आरो माबा मोनसे।
उम उम उम हारसिं मा होनो हारसिं इन्दि
अन औ अन माने आंगोन। अन माबा मालिक
अके
बिदि
मोजाङानो
आं गोदान माबा गोदान कम्पानि माबागोन आं अर्गानाइस खालामगोन आरो आं माबानि हस्पिटेलिटि इन्डासट्रि।
गोदान हटेल।
टेल ओ। ब्रेन्द मोनसे
अके स' नोङो बेखौहाय माने बेखौ चिप बा माने बेखौ मोननो थाखायहाय नों दा मा मा खालामनानै दङ?
आं दा बिराद माबा
जिथु नोङि प्लान दं बेखौ मोननो थाखाय नों दा मा खालामदों माने नोंनि प्रिपेरेसनफ्रा मा जाद जानानै दं?
फुरा माने हस्पिटेलिटी इण्डास्ट्रियाव एक्सपिरियेन्स लानांगौ आरो सिगां। फुरा माने एक्सपिरियेन्स फ्राय माबाला एक्सपिरियेन्स थायोब्ला असेनो एक्सपिरियेन्स थागोन असेनो मोजां जागोन फिउचारावहाय। एनि हस्पिटेलिटी इण्डास ट्रि आव जयन जानो हायो आरो इजिलि। गिदिद गिदिद कम्पानि गिदिद गिदिर माबा ब्रेन्ड हस्पिटेलिटी इण्डास्ट्रि गिदिद गिदिद ब्रेन्डफ्रावहाय माबा गिदिर गिदिर माबा पजिसनावहाय इजिलि मोननो हागोन आरो हस एक्सपिरियेन्स थागोन असेन।
नोंथ' माने आं दा एसे खेलायै बुंनोसै आरो माने बे रियेलबो जानो हागौ नोङो बुंदों जे माने नोङो लाइक कम्पानि स्टार्ट खालामगोन थ' मोनसे कम्पानि स्टार्ट खालामब्लाथ' बहत माने माबा नांगौ जायोना मानसि बा लाइक इमप्लयिस नांगौ जायो। थ' आंथ' माने दा कमार्स बेकग्राउण्डनि नालाय बेनिखायनो माने आं नोंनि मा सि इ अ' फोर जानो हानायनि चान्स दंना गैया?
दङ।
सि इ अ' माने चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार चान्स जानायनि।
दङ'।
बा आं नोंनि फाइनान्सखौ मेनेज खालामनो हागोन।
सि इ अ' माने आं नोंखौहाय आङो फाइन माबा फाइनेन्स कन्ट्रलारावहाय दोननाय आरो
उम फाइनान्स कन्ट्रल माने लाइक उम फाइनान्सियेल एक्जिकिउटिभ।
फाइनान्स कन्ट्रलार एक्जिकउटिभ फाइनान्स कन्ट्रलार माबा माबा जायो माने हटेलनि लिडारसिप मेम्बार इयो सि एम सि एम थाबाय।
माने नोङो माने फुरा बे नोंनि ब्रेन्ड बा नोंनि कम्पानिनि फाइनान्सखौहाय मेनेज खालामग्रा होनदों।
उम उम कन्ट्रलार एकदम फुरा नि फाइनेस नि कन्ट्रलार मा फाइनस नि मेनेजार फाइनान्स मेनेजारनिबो देदसिन।
बेखायनोथ' माने जायखिजया नोंनि बे फैसानि हिसाब खिथाबफ्रा आंथ आंनाव थागोन जाहैबाय।
उम, इसो ओ
स' माने बे जोंनि कमार्सआव ला जा हैबाय। सि एफ अ आरो सि फाइनानसियेल माबा सि एफ अ सिप फाइनसियेल अगजे अर्गानाइजार
ओं माबा जाहैबा आरोखि ओ नोङो लिडारशिपआव थागोन जाहैबाय सि एम थागोन ओमफ्राय अप्रेशन मेनेजार हटेल मेनेजार। फुरा हटेलनिनो मेन। ओमफाय नों जाहैबाय फाइनानसि बेनिफ्राय सेल्स एन्ड मार्केटिं मेनेजार साब्रै बिसोरो फुरा लिडारसि लिडारसिपाव थाबाय आरो।
उम।
नोंसोरखौ आङो।
ओमफ्रायहायो । ओमफायहायो ओ जे दरमा हा बा माने बेेथन बे फोर बेसेबांसो जागोन पेकेज माने पार एनेम बेसेबांसो माने बोसोरावहाय बेसेबांस
नायनोसै आं एसां जागोन माने आंनि कम्पानिया साक्सेसफुल जुदि माबा एकदम एकदम बहुद गिदिद असेनो गिदिद जालांगोन असेनो नोंनि पेकेटसआ बारायलांगोन
आं असेेन उम
नों आंखौहायनो माने फाइनेन्सनि कन्ट्रल बानायनो नायगिरखाबाय नालाय स' माने आं आंनि दरमाहा बा बेथन खौहाय आंनो खालामना लानो हागोन थ' बिदिनो जाहैबाय फुरा माने नोंनि मोनसे बिजनेस बा मानि बेनि थाखा फैसानि हिसाब खि थ' आंनावसो थागोन आं माने बे आंनि गोसोसै आरो आं बिस बां लायो इदिद
आ आङो माबा आं आंनि ओनसोलाव आं हटेल रेन मोनसे खुलिला पर्साव आंनि आंबो हाया ना जेरै इदि जे दं इदि इदि बानायजेनगोन नङा आ होनगोन आङो
अ इसा
औ आ एयारपर्ट खाथियावसो खुलिनो नाजागोन नालाय बायदि। ओउ आं फ्रेम्स। प्लेस।
ओम ओम जिथु नोङो माने हतेल माने स्तार्तत खालामगोन बे माल्तिनेसनेल जागोन नामा?
आङो इखौ फुरा माने असेन हागौ असेन गोजौवाव लांनो नाजागोन आरो
बेहायनो मालथि नेसनेल ना।
ओम इन्टारनेसनेल। माने आंनो जेसे हागौ एसेबां माबा थिखोनो नादों आरो
माने नोंनि बिजनेस बा मा होनो बेखौ एक्सपान खालामनो नाजा
ओम इन्टारनेसनेल ग्लबेलनि रां नोङो हाया।
खालामनो।
जायखिजाया आङो गोरलै फिसाल' खुलिगोन लाय इण्डयान नेसनङाव।
नोङो स्टारथिं माबाखौ माने गिबिसिन बे हटेलखौ बहाय खुलिनो सानदों।
एरपर्ट खाथियाव
एरपर्ट खाथियाथ' खाथि जाहैबाय माने दायक स्पेस फिक्स। सेट रिजन बेफोरो महाय
आङो सान आंङो जि आं आङो आं जोंनि भुटान बरडारजोंबो सानदों।
अके जोंनि ओरै बुथान बर्डाराव। थ' माने गेलेखु इन्टारनेसनेल एरपर्ट। बो जागास
नेपाल दै खाथियाव आंङो भुटाननि मानसिखौ एसे बोनोहाय एस बे हटेलखौहाय एसे बेरायथावथाव माने एट्रेकटिभ माने माबा एसे इट्रेकटिभ इ-इबायदि टाइपनि आरो। इसे बिदि खालामला भुटाननि मानसि फोरखौ एसे बोनोबो हागोन।
उम एह स नोंङो
आह।
थ' माने नोङो दा बे गेलेफु माइनफुलनेस सिटिखौहाय थांखिनानै दंथ'यो आरो
एकदम भुटानावथ' बांद्राय जङा गैया नालाय
ओं
जे माने बर'निल' सि इन्डियान सिटेल डिइचेन इदि इदि बानाय हांगोन आरो इण्डियान गेम बिसोरबो भुटाननि मानसिफ्रा एसे इणडियान मेनलेणड इण्डियान बिथि मोनलायखांनायनि
उम आंनि दा नुहुरनायावथ' माने जागोन सलिनो हागोन नों माने जेब्लानाखि बे गेलेफुन माइन पु सिटि बेफोरो माने जाजोबगोन कमप्लिटलि थ' माने जोंनि इण्डियानि ट्राइब बो दस्रा दस्रा दस्रा माने स्टेट बा रिजन जायगाफोरनिफ्राय फैनानै माने बाव बेरायफैगोन थ' नोङो एसे एट्राेक्टिभ एसे इण्डियान स्टाइल माबा स्टाइल एसे बिदि खालामब्ला माने मानसि जागोन आरो खिन्थु प्राइसफ्रा एसे मोजां दोनदो रिजनेबोल प्राइसआवहाय
उम। ओमफ्राय दा दोनथ'जायसै दोनथ' जाथ'आ
ओं जोङो दिनैहायने दिनैनि फिउचार प्लेनसआ बेनोथ' आरो नोंनिल खोनाबाय नेक्स्टआव आखौ खोनासंनायसै नेक्स्टआव दे दे होमब्ला
दोनथदो
औ दोननायसै दे औ औ दे